हेल' हेल' खोनादोंना नोंथांआ
औ खोनादो नोंथां
मोजां खोनायासै नोंथां
खोनायाखै ना दाबो खोनायाखै नामा
खोनाबाय नोंथां
अ दिनैहाय जोङो माने मोन
हेलौ खोनाफैयासै नोंथां हेलौ दाननानै हरफिनदो नोंथां